खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ फन हर नायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आंङो ओ मोनसे आयदानि सायाव एसे साव‌ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन नामा!
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बे आयदायानो जाहैदोंखि ओ जेनेब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा मा माबायदिहाय जिब जुनार ओ फिसिनानै एबा फिनानै ओ जिउ खु खुंबोदों आरो ना बेनि सायाव एसे नोंथांङा सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जोंङो जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो ओ बयबो मिथिखागौ गिबियावनोज जोंहा थायो जु जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जों बोरमा, अमा थिग बिदिनो जोंङो ओ मोसौ नङा होमबा मैसो बेफोरो जोंनि न'आव फिसिजाग्रा जुनार । गोदो बिसोर हाग्रायाव थायोमोन जानांगौ नाथाय बेखौ दिनै मानस सि हारिया बिसोरखौ गावसोरनि खालामनानै दिनै गावस बिसोरनि बा मानसिया बडि लेंगुवेजजों बिसोर खौ बुजि मोननायखौ मावनानै जोंनि मानसिया गावसोरनि न'खरनि फिसिजाग्रा जुनारयै हिसाबै जोंङो बाहायबोबाय आरो जोंबो मोनथिया माला स समनिफ्रायदि मानसि हारिया मोसौ मैसोखौ बोरमा अमाखौ दिनै न'आव फिसिजाग्रा जुनार खालामनानै लाबाय नङा होमबा? जों हाग्रायावबो जों मैसोबो मोसौबो मोनो बिदि म अमाबो जो मोनगोन नोङो । बोरमाबो मोनगोन नों हाग्रायाव नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो मानस सियारिया दिनै बेखौ जोङो फिसिनानै लाबाय माला समनिफ्राय फिसिबोख खो जों बेखौ दिनै बुंनो हाया आरो बिनि थं थारिखखौ जों दिनै बुंनो हाया । बै जेनबा जुग जुग समनिफ्रायनो जों बेखौ बर' फोरा ओ सिभिलाइजेसन मुगानिफ्रायनो जों बर'फोरा बेखौ सिबिबुदों आरो ओ बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो अमाखौ जोङो फिसिनायाव होनबाला जोङो गिबियावनो अमा मासेखौ नोङो ओ बाजारनिफ्राय बा न'निफ्राय न'नि बिदान अमाखौ नोङो न'निफ्राय फिसा दिहुननाय जा जायखौ जोनोम जायो बेखौबो नोङो फिसिनानै नोङो रां खामायनो हायो आरो ओ जेरै औ अमाया जाहाय अमानि गाहाय आदार हिसाबै अमाया जोंनि माइ सौनानै मोननाय गुन्दि बेखौ जोङो अमानो आदार दाना हिसाबै जोङो होनाय जायो आरो लोगोसे अमानो जोङो बै हाग्रानि थास' जायखौ जोङो थास' गुफुर थास' गोसोम बेफोरो जों हाख्लायनानै अमानो रुनानै होनाय जायो। अबोला अमाया थाब देरो होननानै गोदोनि मानसिफोरा फोथायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव ज जोङो गोनोखो आदबजों मोननाय दाना जायखौ जोङो बेफोरखौसो जों अमाफोरखौ होनानै जों फिसिनाय जायो आरो अमा बोरमा फिसिनायाथ' जोंनि एंगार हायै बियो मोनसे हाबा बायसासो जोंबो जेनेबा जुुनथुखौबो जोङो अनसायो मोसौ बोरमायाबो जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो । नोङो मोसौखौबो फेदेरनानै नोङो गाइखेरनिफ्रायबो नोङो रां मोनगोन । लोगोसे नोङो बैखौ जुदि नों मोसौ खौ जुदि गेदेर खालामनानै फानोब्ला नोङो एक लाखनिफ्राय देर लाखसिम मोनो नोङो । जरायाव जेनेबा आथिखालाव मोसौनि दामा जोबोर बाहाय माने बारा जाबाय मासे मोसौआनो गुु रोजा दाइनजि रोजा बिसिम मोननो हायो आरो । जुदि नोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै नों बेखौ जुदि फिसिनानै हायोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ ओम दाउ खौबो फिसियो नङा होमबा जोंनि? दाउआबो जोंनि न'आवनो फिसि जाग्रा जे खम खरसायावनो जायो होमबा दाउआ आरो - आरो बिदिनो बोरमायाबो जोंनि खम खरसयावनो जायो होमबा बोरमाया मानोना बोरमाया बेयो बारा दाना बुस्थुखौ बियो जाया बे मि नि बिलाइखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नङा होमबा? जाय हागो जाय हाजो ओनसोलाव थायो जे जायगायाव बिफां लाइफां बारा दोङो बेफोर रखम जायगायाव जोङो बोरमाखौ फिसिनो बिराद गोरलै जायो आरो । मानोना बिसोरो गोथां बिलाइ जानानैनो देरो गोथां बिलाइ जानानैनो मोजां मोनो नङा होमबा? दिनै गोजौ मार्केट लाइनावबो दिनै मासे बोरमानि दामा दिनै अथ्र' हाजार बार' हाजार अमाजोंनो समान जाबाय । मानोना बे दा जुदि बोरमाया जुदि बिस किल' अथ्र' किल' जानाय जायोब्ला बियो बिनि दामाबो माने पन्द्र' हाजार खल्ल' हाजार अथ्र' हाजारसो मोनहैनाय जाबाय आरो । बिदिनो जों दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो । अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथांमोननि न'खराव बा नोंथांमोननि साइडआवहाय मा - मा ओ जिब जिरादखौ जोङो फिसि
औ - औ नंगौ औ हागोन नोंथां । औ जेनेब्ला नोंथाङा ओ बुंनायब्लादिनो जोंनिया बर' सुबुंफोरा बा बर' हारिफोरा मा मा जिब जुनार फिसियो होनोबा। जोंना ओ अमायानो थाखाथारो आरो ना। सबनिबो न'खर बेबायदिनो जोंनिया अमानि अनगायैबो जोंनिया मोसौ मोसौ हालिसे न'खर न'खर न'खर जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनिया बोरमा थायो बेबायदिनो जोंनिया दाउ थायो। आरो बेबायदिनो जोंखिया हांसो आरो बायदि बायदि दाउफोरबो दंबोयो आरो ना बेबायदिनो बायदि रोखोमनि ओ जिब जुनारखौ ओ फिसिनाय जायो। बेबायदिनो ओ जोंनिया बर' माहारिफोरा बा बर' सुबुंफोरा गोदो समनिफ्रायनो बेबायदिनो न'आवहाय ओ जिब जुनार फिसिनानै एबा फिनानै बेबायदिनो जिउ खुंबोगासिनो। बेबायदिनो जोंनिया जिब जुनार फिसिनायल' नङा। जोंनिया मालाबाफोर रांखावरि जायोबोला जेनेबा जोङो न'आव फिसिनाय ओ जिब जुनारफोरखौ मालाबाफोर हाथाय बाजारफोराव फाननानै बेनिफ्राय रां मोननायखौ ओ जोङो नांगौ समाव बाहायनो हायो। बेबायदिनो जोंना ओ अमा मासेयावनो ओ जेनेबा जि रोजा बा नैजि रोजा ओ मोननो हायो। बेबायदिनो जोंनिया मोसौ मासे बा मोसौ हालिसेयाव बेबायदि बिदिनो जोंनिया बाजि रोजा बा ओ बेबायदिनो दजि रोजा बिनिफ्राय बे फैसाफोर मोननो हायो आरो ना। बेफोरबायदिनो जोंनिया बेफोर फैसाफोर खौ ओ बा नांगौ एबा रांखावरियाव जोङो बेफोरखौ ओ नांगौ बायदियै ओ बायना लानो हायो एबा गावबा गावनि नांगौ समाव जोङो बेखौ हेफाजाब होनो हायो आरोना आ औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ जेनेब्ला जोंना आबै आबौ एबा ओ गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो जिब जुनार न'आवनो फिसिनानै बेबायदिनो न'खरखौ सालायबोदों आरो जोंना जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंनिया अमा जोंनिया बिदि गांसो जाना थाग्रा नङा बेनिखाय जोंनि बिसोरनो जोङो ओ जेनेबा ओ माइनिफ्राय माइरं जानायाव जों मोननाय गुन्दै बेखौ होनाय जायो आरो सेरेब खावनाय एबा ओ जौ खावनाय याव जोङो बिनि ओ जखाय मा होनो बेखौ ओ अ फ्रि अफ्रि होनना बुङो ना बेखौबो जोङो जेनेबा अमानो होनो हायो बिदिनो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय थास' बुग्ला थास' बिलाइ बेफोरबायदिखौ जोङो अमानो रुनानै होनो हायो आरो बेनि अनायैबो जोङो ओ जेनेबा मैगंनि बिगुर एबा मिंथिं गानि गोबां ओ गांसो गांसो नङा देसुन जेनेबा जों थाबस' बिलाइफोरखौ जों रुनानै अमानो होनो हायो बेबायदिनो जों ओ बोरमा एबा जोंनिया मोसौफोरा बेफोरबायदि जोंनिया बायनानै मोनो सोरबा बिदि बानायनाय आदार जाया बेबायदिनो जोंना मोसौ एबा आ बोरमाफोरा जोंनिया मिथिंगानि मोननाय गांसो जायो आरो बेबायदिनो बायदि बायदि बिलाइ जानानै बिसोरो ओ गावबा गावनि आदारखौ माने गावनो गाव बुथुमनानै लायो आरो बेबायदिनो जोंनिया जेनेबा दाउफोरा न'आव माइरं एबा मिथिंगायाव बिसोरो बिजिरनानै एबा नायगिरनानै जायो बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ आगोलो बिदिहाय सोलियोमोन बाट दा जोङो दानिया आथिखालाव जोङो बिदिखौ एसे नुनो खम जाबाय मानो होननो थाङोब्ला जोंनि आथिखालाव ओ बिदि दाउ अमाल' फिसिनानै नखर सलायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ दानिया नाथाय जोङो बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ जोंनिया आथिखालाव जोङो ओ फरायनाय सुबुंफोराबो जोबोद बांबोनो हमदों आरो रों गौथिया जोबोद ओ बांबोनो होमदों एखायनो ओ जेनेबा बर' सुबुंफोराबो सोरबाफोर फरायनानै साख्रि मावो एबा सोरबाफोर बे बिजिनेस लाइनाव थाङो आरो बिदिनो सोरबाफोर आबाद मावनानैबो गावबा गावनि जिउफोरखौ खुंबोगासिनो बेबायदिनो जोंनिया बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माइ आबादखौ मावनानै बेबायदिनो जिउ खुंबो गासिनो आरोना आ नोंथाङा औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा गामियाव ओ बर' सुबुंफोरा आबाद मा-मा आबाद मावनानै गावबा गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो
औ जोंनि ओनसोलावथ' आथिखालाव जों मैखोम माइ आबादखौनो मावनायखौ जों बांसिन नुयो ओ बर'फोरा माइ माइ आबाद बा ओंखाम जानानैनो जेरै थांनानै थायो जिउ खुङो बेखायनो जों बर'फोरा मैखोम जोंनि ओनसोलाव दायो माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ आं नुदों आरो आथिखालावथ' दैज्लां बोथोर जोङो माइ आबादखौनो जोङो बांसिनै मावनाय जायो दा आथिखालाव जोंनि दुब्लि फोथारा माइजोंनो बुंफबजोबनाय आरो दायो औ नंगौ जोङो गोबां जोङो माने फिसिनायजों लोगोसे बेफोरखौबो जोंनो गोनां जायो नङा होमबा ओ जोङो जेनेबा दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो ओ गभमेन्टनिफ्राय जेरै थाङो जोंनि साइदआवहाय आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां गभमेन्टनिफ्राय थांनाय खोनादोंना नोंथां हेलौ